औ नोंथां।
नोंथाङा दासान्दि माबोरै दं।
औ मोजाङै दं नोंथां। नोंथाङालाय।
औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां ओ आङो नों थांखौ फन हरनायनि नायनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ आङो नों नोंथांनाव फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन। ओ नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला सोंथियानो जाहैबाय ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलफोराव ओ जौ बानायो नामा?
औ बाहायो नोंथां।
औ बिदिब्ला जौखौ माबादि बानायो एबा माबोरै बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगौ ना?
अ बारा गोबांथ' मिथिनाय जाया नोंथां नाथाय आं दा जाखिनि मोनथिगौ बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनो हागोन आरो
औ दे बिदिब्ला फंनैसो बुंनानै होलाय।
औ दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां बेफोरबायदि जौखौथ' ओ बांसिन दाना गामि ओनसोलफोरावसो बानायनाय जायो नङा होमबा गामि ओनसोल फोरावनो बांसिन बाहायो मोनो आरो लोंनायफोराबो बिदिनो बांसिन जायो।
औ।
दा बे बेलायाव ओ जौ बिदै जौखौ माबोरै बानायो होनब्ला जों गिबियावनो बाखोर एबा एमावखौ। लाग्रोनांगौ आरो बानाय ओ। बानायखानाय थायोब्ला मोजां। दा गिबियावनो जोङो जे फार्स्टाव जों ओंखामखौ जाबायदि सङो। थिग बेबादिनो जोङो। ओ ओंखाम बायदिजों संनानै लानांगोन। जुमाय बानायनो थाखाय दा बेबायदि बानायहै। बिना लानायनि उनाव जोङो बे ओंखाम। खौ दाला बा प्लाटिकफोराव। एरननानै लानांगौ आरो। बे ओंखामखौ गुसु खामनायनि उनाव जोङो बै ओ सिगां बानायखानाय बा बाखारफोरखौ बा एमावफोरखौ जों बै ओंखामाव। फोननांगौ आरो। फोननानै। बेखौ दान्दिसेनि थाखाय अ। प्लास्टिकफोरजों बा जायखि जाया गुदुं माने गोलोमखांनायनि थाखाय गरम जानायनि थाखाय बेखौ खोबनानै रोंगोन आरो दान्दिसे। बेनि उनाव दान्दिसे बा सोरबाया माने गुबुन गुबुन जायो नालाय नोंथां। औ सोर। सोरबाया हरसे दोनो सोरबाया बिदिनो दान्दिसे दोनो। दां हरस। जेनिबा हरसेखौनो लानानै बुंसै दा बेबायदि बाखार बायदिसिना। फोनखांनानै बेखौ हरसे दोनबाय हरसे दोननायनि उनाव बेखौ जुदु बा दैहु बा खान्थाफोराव सोनानै दोननांगौ आरो। बेे रेदि। बबा खान्थाफोराव सोना दोननायनि उनाव बेखौ ओ बारहाबनो हायि। ओ थोरसि। बायदिसिना माबा मोनसे खोबनानै दोननो हायो आरो जिखुनु जाया बार हाब हायि बायदि बेबायदि खोबनानै दोननायनि उनाव बे खौ ओ सोरबाया बिदिनो सानथाम सानब्रै गाहामालागै दोनो बांसिनानो सानथामालागै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बिदि सानथामहालागै बै जुमाया राहैयो आरो माने गोरा जाहैयो रोसि जायो लोंजानाय। मोजां जाहैयो आरो। बेनि थाखाय सानथाम सानब्रैखो दोननाय जायो आरो बे सानथाम सानब्रै दोननाय बिनि उनाव बेयो जुमाया रोसि जायोब्ला ओ से मोदोमखांनाय फैयो आरो मोजां जायो बेबायदि मोदोमखांनाय फैयोब्ला बेखौ लोंजानाय जाहैयो आरो बै समहालागै औ लोंजानाय जाहैयो आरो बै जुमायखौ ओ माबायदि बाहायो होनोब्ला किसु खायफाया बा दाथ दैज्लां बोथोर गरमनिबो दिन बेबायदि समावहाय सोरबाया दुब्लि फोथारफोराव मेंनानै फैयोब्ला ओ गोलोमनायजों मानायजों मेंनायजों बेबायदि जुमाय बिदैफोरखौ मोनलोंङोबा गोजोननाय मोनो आरो दा बेबायदि सम सम लोंनायाबो समाव मोजां समाव गाज्रि आरो बेबायदि आरो बेबायदि जौ फोरा समाव ओरैबायदि गाज्रि जे ओ नांनायनि बारा लोङोब्ला बियो मानसिनि देहाख बिराद गाज्रि खालामो जेरै नांनायनि बारा रोङोब्ला गावनि देहायावनो गोबां खहा फैगोन जेरै उदै बियाव लिभारनि खहा जेरै किडनिनि बेफोरबायदि गाज्रि जायो आरो बाराद्राय लोङोब्ला आरो गावनि साननो हानाय मेलेमफोराबो खमायलाङो गावनि देहायाबो रानख्रेबलाङो ओंखाम जानो हायि बायदि दै लोंनो हायि बेबायदि जायो आरो गोबां खहा गोग्लैयो खहा खालामो बे जौआ बिदिनो दा नोंथाङाबो बुजि मोनोब्ला ओ मिथिगौब्ला जौनि बागै एसे बुंना होनो हागोन आरो जा मिथिगौ बेखिनिखौ
गोजौ बानायनायखौथ नोंथाङानो बुंलांखाबाय दायो आङो जौखौ माबादि बाहायो ओ बेखौ आङो दा सोलिबाय थानाय माबायदि बाहायदों बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों।
ओं
जौआ जोंनि देहानि थाखाय मोजांबो आरो गाज्रिबो बेखौ जोङो जौखौ नांगौ बिबांनि बाहायनो नांगौ जोंनि ओ माने गाग जोङो आथिखालाव जौखौ ओ गोबां माने नांगौनि बारा जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो ओ जौखौ नांगौनि नांगौ बिबांनि बारा बाहायनानै ओ जोङो जोंनि बर समाजाव गोबां ओ गालाय जाय थासारि जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
हानि थाखाय मोजांबो। बेखौ जोङो। ओ नांगौ जखानिल बाहायनांगौ। नाथाय एस आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव जोङो बेखौ ओ गोबां उम नांगौनि बारा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बिदिनो औ। जोंनि थासारिया औ गाज्रि। जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आङो नोंथ थांनायाव फंसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों। ओ नोंथाङा दि बुंदोंमोन ओ जौ बानायनायाव ओ एमावनि गोनांथि जायो होननानै। बे एमावखौ जोङो माबादिब बानायो बेनि सोमोन्दै ओ फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
ओ बे जौखौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो बाकार एबा गोनां बाकार एबा एमावनि गोनांथि जायो आरो बे बाकार एबा एमावखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो ओ माइरं खौ सु-सुनानै साफा सुनानै लाग्रोनांगौ आरो बे साफा सुनायनि उनाव खायफाया सोमनानै आरो सुखांफिनोबो आरो खायफाया बे सुनानै फोरानफिनोसै दा जों आं नुनाय हिसाबाव ओ आं जायनाव नुदों बिनि बुं आरो नोंथां दा आं नुनाय जाहैबाय ओ जायहा बानायदों बियो गिबियावनो माइरंखौ सुनानै फोरानदों आरो बे फोराननायनि उनाव बेवहाय ओ बायदिसिना बेयाव होनो गोनां मुवा बेसादफोरखौ बुथुमा आरो बे मुवा बेसादफोरानो जाहैबाय जेरै मोखोना बिलाइ बिबार बेफोरखौ ओ खानानै फोरानग्रोनांगौ आरो खायफाया बेखौबो फोरानोबो फोरानाबो नाथाय आं नुयो बिसोरो फोरानोमोन आरो बेखौ सिगाङावनो खानानै फोरानना दोनो आरो रानोब्ला बेखौ जमा खालामनानै देनो थाखाय लायो। आरो बेजों होफाबावो जेरै आनारस बिलाइ खान्थाल बिलाइ। आरो ओमबै ओ थेमा बिलाइ बेफोरखौ होयो आरो बेफोरखौ होनानै गासिखौबो ज खालामनानै ओ मोनसे ओ दिं दिंखि एबा उवालफोराव देनाय जायो देनानै बेखौ ओ माइरं आं दा सिगाङाव जि बुंलांबाय बे खिनिखौ जयै होनानै बेखौ जमा देयो देनायनि उनाव बेथ ओ गासिबो मिलाय जोब बे नङा होनबा। मिलायजोबनायनि उनाव बेखौ ओ बुखांनानै बा दालाफोराव ज' लानानै बेखौ दै एसे लानानै ओ - मोजाङै नानांगौ आरो जेनेबा नानानै बेखौ फिसा फिसाहाय लारु सिथुंनांगौ आरो बे लारुखौ ओ बार नांनो मोनिफोराव दोननांगौ बा दालाफोराव सि गाब बायदिसिना होनानै। मोजाङै दोननांगौ बारनांनो हायिफोराव। बेखौ सानथामबा सानब्रै दोननांगौ आरो बेखौबो सानथामबा सानब्रै दोननायनि उनाव नोङो दिहुननानै बेखौ सानदुं आरोबाव मोजाङै फोरोंफिनलाव नांगोन बेनि उनावसो बियो जौ बानायनायाव बाहायजागोन आरो नोंथां। मोजां जाहैग गोन मानो होन बा बे बो ओं गोराग गोरलैयैबा रानायनि खोथा दङथ'। बेेबादिनो
औ
बेबादि आरो
जोंनि गामि फोरावबो ओ जोंनि बर' गामिफोराव जोङो गोबांखौनो
औ
बिदि ओ जौ संनानै न'खरखौ सामालायनायख खौबो जोङो नुनो मोन। नो आरो ना। नोंथांमोननि गामियावबो बिदिनो जौ संनानै जौ संना फाननानै नखर सलायनाय दङना।
औ दङ नोंथां दङ।
औ बिदिनो ओ जोंनि बर' गामि फोराव। जोंनि ओनसोलाव ओ बर'फोरा। ओ गोबां आइजोब फोरानो जौ संनानै ओ जौ संनानै फाननानै। जोङो न'खर। सालायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदोंना।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बिदिनो जोंनि बर' बर'फोरा ‌। गोबां-गोबां ओ। गोबां-गोबां आदब खायदा बायदि ओ मावनानै। नखरखौ सामलायगासिनो दं आरो।
ओ नंगौ‌
दा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ।
ओ एसेब्लाबो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय नोंथांनिसिम।
औ।
बिदिब्ला गोजोननाय। थाबाय नोंथां।
औ नोंथां। आंनिफायबो नोंथांस। गोजोन जाबायखर थाबाय जे आं मोनथियैखौ नोंथांनिफाय मोनथिनो मोनबाय आरो नोंथाङा मोनथिनो मोनैखौ। खौ आं मोनथ आं मोनथि होनायनि। खाय। नोंथांसि साबायखर थाबाय नोंथां दे।